खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
नोंथाङा आंथ' दायो ओरैनो जिरायना दं आरो। नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं?
आंबो नै ओरैनो दं उनदुलाबायनानै नोंथां। नोंथां नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय?
औ जाखांबायमोन नोंथां।
अ मा ओंख्रग जाखो आंबो जाखांबाय
अ जोंनिया आलुसोमोन आरो खांख्रिखलामोन आरो। नोंथांमोनहालाय मा ओंख्रिमोन?
जोंनाबो आलुसोमोन आलु फाजा। ओम नोंथाङा खबरफोरा माबादि?
औ आंनिया खबराथ दायो मोजाङैनो सोलिगासिनो दं गेजेरावनो दं आरो।
औ।
नोंथांनियालाय मा बोरै सोलिगासिनो दङ?
आंनियाबो मोजाङानो दा बरथमान मोजाङैनो सोलिगासिनो आरोना।
नोंथाङा दायो फ्रि दंमोनब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदा एबा टपिकनि सायावसो सावरायनो होनना फैदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा?
औ सावरायजागोन नोंथां आं दायो फ्रियानो दङो।
औ आं होनब्ला नोंथांनाव एसेओ सुंद' एबा ओ बेबायदि आयदाखौ आं फोरमायनो सानदों जितुओ राव माखौ बुंङो एबा बिमानि राव माखौ बुङो नोंथांङा बिनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा एसे बिबुंथिखौ लाखिनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां राव होनोब्लाथ' थ' जोंनि खुवानिफ्रायनो ओंखारनाय सोदोबफोरखौनो जों राव होननानै बुङ नङा होमबा नोंथां? जों बिमानि रावखौ होनोब्लाथ' जोंनि जा गथ'आ एबा जों जा उन्दैनिफ्राय बिमानि रावखौ खोनानानै एबा मिथिनानै बुजिनानै बुंबोयो बेखौनो बिमानि राव होनो नंङा होमब्ला नोंथां।
औ नंगौ सैथो।
औ थिग बेफोरबादिनो बे बुहुम बिखायाव थानाय गुबुन गुबुन। जिब जुनारफोरनि गेजेरावो मानसियानो ओ माने एक्सट्रा एखुथा होननानै बुंजायो आरो नंङा होमबा नोंथां औ। जाय माने गावनि बाथ्राखौ गोथौयै साननो हानाय एबा गोबां मानसिनि राव रायज्लायनाय बेफोरनि गेजेरजों जों खोन्थालायनाय मिथिलायनाय खुगानिफ्राय राव ओंखारनानै फोरमायनो हानाय गोसोनि साननाय हनायो बेफोरखौ जोंङो गुबुन सासेनि गेजेरावहाय जों फोरमायलायनो हायो आरो नंङा होमबा नोंथां।
औ।
औ बेफोरखौनो राव होननानैबो मिथियो आरो मानसि मानसिनि रावा मानसिफोरनि जोबोद मख'जाथाव मोनसे जर'खा आखुथाय आरो। राव राव नङाबोला माने ओ मानसिफोरा दिनै जा थाखोआव गसंफैदोंना बे थाखोसिम संफैनो हानाय नंङामोन आरो। जों रायज्लायनो हायाबाथ' जों बोरै मोनथिलायगौमोन नंङा होमबा? सोरनि गोसोआव मा सानदों सोर मा बिजिरनो सान्दों बेखौ जों मिथिनाय नंङामोन। जानो हागौ औ। रावा मानसिजों साननाय-हनाय, मावनाय-दांनाय। गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय सिमां बेफोर गासैबो समावनो सरजाबनानै थायो आरो।
औ।
बिदिनो मानसिनि रावानो बिनि जिउमा आरो बिनि जिउमायानो बिनि राव आरो जों जा खोथाखौ बुंङो बेनो सैथोजों ओंखारो नङा होनोमबा
औ
औ बिनिखायनो बिदि बुंङो आरो रावखौहाय मानसिनि रावानो बिनि जिउमा आरो बिनि जिउमायानो बिनि राव होननानै जों मिथिनो मोनो आरो रावखौहाय
औ
बेनिखायनो मानसिनि रावखौ गावनो गाव जर'खा होनानै माने साननानै लानाय जादों आरो
माने बे बुहुम बिखायाव थानाय गासै जिब जुनारफोरानो गावजों गाव बुजिलायनो हानाय मोनफा मोनफा नेरसोन बाहायो
ओं
उम माने अब्लाबो मानसिया गावनि खुगाजों सोदोब दिहुनन्नानै एबा रिंसारथि बोह बोनानै बेफोरबायदि सोदोब दिहुनो आरो जों सासेनो गुबुन सासेनो गावनि साननाय हनाय फोरखौ एबा लुबैनायफोरखौ फोरमायलायनो हायो जोंनि खुगानि रोंसारथिफोर दिहुननानै सोदोब दिहुननानै नङा होमबा गुबुन जुनारफोराथ' बेफोरबायदि हाया बेफोरबायदिनो गासै बुहुमाव थानाय जिब जुनारफोरनिख्रुइ माने गोरोंसिनखौ गियानिसिन होननानै जोङो सुबुं माहारिखौनो मिथियो आरो मानसिखौनो
औ जाय गावनि साननाय हनायखौ फोरमायलायनो हायो जुनारफोराथ' बेफोरबायदि हाया नालाय थेवब्लाबो जुनारफोरा गावसिनि आखल आखु खुबा बेफोरबायदिनो सोदोब दिहुननानै बिसोरबो जानो हागौ रायज्लायो थेवब्लाबो मानसिनि बायदिथ' बिसोरो राव दिहुननो हाया जाहैबाय औ
बा बिसिनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय सोदोब एबा रोंसथिफोरखौथ' जों सोदोब होननानै बुंजाया बा जों बिसोरनिखौ बुजिया नङा होमबा
औ नंगौ
जायखौ जों लिरनो हाया मोसौनि गाबनायखौ जोङो लिरनो हा हायाना बेफोरखौ औ थेवब्लाबो बे मोसौनिफ्राय ओंखारनाय बै सोदोबा बेबो सोदोब आरो नङा होमबा नोंथां
औ-औ
जायखौ जों खोनासंनोल' हायो आरो खिन्थु जों लिरनो हाया
औ नंगौ
औ बेफोरबो नाथाय रिंसारथि बेफोरबायदिनो माखासे राव थायो जायखौ जों खुगानिफ्राय दिहुनो नाथाय गासिबो रावानो राव नंजोबा आरो जाय सोदोबा खुगानिफ्राय ओंखारो बेफोर गासिबो राव नङा
ओं नंगौ नंगौ
बेबायदिनो ओ बिमानि राव होनोब्लाथ' जों जा रावखौहाय बा जा उन्दै बैसोनिफ्राय बा बिमानि जोनोमनिफ्राय जोङो उ जोनोम मोननानै जा बिमाया राव रायज्लायो जा बिमाया जा रावखौ रायज्लायो बिनिफ्राय जोङो खोनानानै बुजिनानै एबा रायज्लायनो रोंजेनो बै रावखौनो जोङो बिमानि राव होनो आरो।
औ
जानो हागौ गुबुन हारिया गुबुननि बेफोरबायदिनो राव रायज्लायो जोङो बर' हिसाबै जोङो बर' बिमानि बिखायाव जोनोम लानानै बर' बिमानिफ्राय राव खोनानानै उन्दैनिफ्रायनो जों बेफोरबायदि रावखौ सोलोंबोबाय एबा रोंबोबाय नङा ओमबा नोंथां?
औ सैथो
औ बैफोर गासै जों रोंबोनाय दा जों बुंबाय थानाय बेफोर गासैबो रावानो बिमानि राव होननानै जोङो बेफोरखौ मिथिनो मोनो आरो।
औ
औ नोंथाङा दा आंनि फोरमायनायफोरखौ बा आं फोरमायनायफोरनिफ्राय मा मा मिथिनो मोनखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ
बेबायदि मोजाङै ओ एबा रावनि सायाव एबा बिमानि रावनि सायाव मोजाङै ओ फोरमायनायनि थाखाय नोंथांखौ ओ आं गोसोनिफ्राय मोजां साबायखर बावग्रोनाय थाग्रोबाय जिहेथु नों थाङा आंनो बेबायदि मोजां ओ फोरमायबायदि रावा मा एबा रावा मा बुस्थु होननानै फोरमायबाय जितु जों रावा होनोब्ला जों जितु ओन्दैनिफ्रायनो जोङो जोनोम जानायनिफ्रायनो जितु बिमानि राव खोनानानै थ' सोलोङो गथ'फ्रा बेखौनो जोङो बिमानि राव बुंङो नङा ओमब्ला जों जि थु जों रायलायनाय जोंनि खुगाजों जों रायज्लायनाय एबा गावजों गाव बेनो बिमानि राव जों मानो होनोब्ला जों ओब सोलोंनाय जों बिमानिफ्रायसो सोलोंगोरो नङा ओमबा बिमायासो जोंखौहाय बे दिनो ओं देरहोयो फोलावनानै जों बिमानिफ्राय बेबायदिनो मोजां ओं सोलोंथाइखौ जों लानानै फैयो। बेफोरखौनो जोङो राव बुंनायखौ जों मोनथिनो मोनो जोङो जितु जेरै नोंथाङा बुंदों जितु गुबुन गुबुन राव दं जितु मोसौफोरनि जों ओ बिसिनिखौ बुजिया जों जिब जुनारनि माबाफोरखौ जों बुजिया जों मानसिफोरनि ओ गावनि गाव एबा रायज्लायलायनायखौ जों बुजियो मानो होनोब्ला जों ओन्दैनिफ्रायनो ओ सोलोंबोनाय बिमाजोंनो जोङो सोलोंबोनायखाय जोङो बेबायदि रोंबोनाय बेखायनो जोङो बुजिलायनानै गावजों गाव माने मिथियो आरो बेलेग ओ गुबुन माबाफोरनाबो बिबदिनो राव दं। जोंनियाबो बेबायदिनो गुबुन राव माने बेदिनो आरोना जों माने ओ बेबायदिनो सोलोंनांगौ जों जितु मोजाङै सोलोङोब्लासो जोङो जोंनि फरायनायफ्रावबो हेफाजाब होयो जितु गावनि राव सोर सोरबा सोरबाथ' बेबायदिनो गावनि बिमानि रावखौ रोङा नङा होमबा नोंथां गुबुन रावफोरखौसो सोलोङानो एबा गावनि बिमानि रावखौनो रोङाब्ला जों बोरै रायज्लायनो नङा होमब्ला जों मानसिफोरजों जों बुंजानाय जायो जितु जोंनि रावखौनो रोङा बे माने बिमानि रावखौनो रोङा होननानै माने बे बिदि बुंनायखौ जों नुनो मोनदों जोंनि बेबायदि औ नोंथाङा बेबायदिनो मोजां फोरमायनायनि थाखाय नोंथांखौ गोजोननाय थाबाय आरो बेबायदि नोंथांनिफ्राय आं जोबोद मोजां सोलोंनो मोनबाय जिथु नोंथांना बेबायदि राव रावनि सायाव जोबोद मोजां बेबायदि आंनो बिबुंथिखौ लाखिनायनि थाखाय बेबायदिनो गोजोननाय थाबाय मानो होनोब्ला जोङो गुबुननिफ्रायसो जों सोलोंनायखौ जों मोनो नङा होनोमब्ला जों गावथ' माने पारफेक्ट जाखाया आं जेरै नोंथाङा जेरै आङो रावनि बारै खोन्थाबाय नोंथांनिफ्राय आं जेरै सोलोंनो मोनबाय रावा मा बेफोरनि बारि बिमानि रावा मा जों बेफोरखौ जोङो जिथु सोलोंनो मोनबाय जों जिथु उन्दैनिफ्राय लानानै जों बिमाजों सोलोंबोनाय बेखौनो जोङो राव बुङो बिमानि राव बुङो जों बेथ' जों लेखाफोरावबो मोनखायो नङा होमबा जों बेफोरखौ
औ नंगौ
सोलोंनो हायो जितु जों बेखौनो बुजिनो मोनदों आरो नोंथाङा बेबायदि ओ दसे सम बेबायदि आंनो टाइम होनायनि थाखाय नोंथांखौ धन्यबाद होदों नोंथाङा आरो बेबायदि मोजां बेबायदि एक्सप्लेन खालामना होनानै आङो बेबायदि मोजां खोन्थाना होनायनि थाखाय नोंथांखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय आरो' जोंना बुंनो थाङोब्ला गोबां माने गोलाव जालाङो ओंखायनो जोंहा दा टाइमाबाबो सर्ट जानानै फैबाय जोंहा टाइमाबो जोबना फैबाय नोंथाङा बेबायदि सम होनायनि थाखाय धन्यबाद होदों आं नोंथाखौ गोजोन्थों नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां
औ